हेल औ खोनादों ओ दानिया मा आयदानि स याव रायलायनो
जों दा
बिफां लाइफां गायनाय आरो बिनि मोजां गोहोम आरो गाज्रि गोहोमनि सायाव रायलायनोसै नामा
औ औ
बिफां लाइफां ओ ओ बिफां लाइफां गायनाया मानसिफोरनि थाखाय बा ओ इनभाररमेन्टनि थाखाय माबायदि मोजां नोंथांङा फोरमायदो। बिफां लाइफाङा मानसिखौ माबायदि हेफाजाब होयो?
बिफां लाइफांनि गे गायनायनि गेजेरजों ओरैनोथ आबहावा गुबुंले जानायनिफ्राय रैखा मोनो।
ओ आबहावा गुबुंले जानाया रैखा मोनो।
जों गा गोग्गो बारहावाखो हां लानो मोनो।
ओ औ गोगो बारहावा मोनो गोग्गो अक्सिजेनफोरखौ जों मोननो हायो बिफां लाइफांनि गेजेरजों।
उम्म नोंथांङा माबाफोर मिथिनो लुबैगोन नामा आंनिफ्राय?
उम्म
माबाफोर सोंगोन नामा?
बिफां लाइफां गायनायनि गेजेरजों जों इयुनाव आबहावा गुबुंले जानायखौ माबायदि बिथिङै रैखा खालामनो हागोन?
बिफां लाइफां गायनायखौ माबोरै
बिफां लाइफां गायनायनि गेजेरजों जों आबहावा गुबुंले जानायखौ इयुनाव माबायदि रैखा खालामनानै लाखि खिनो हागोन
नै बि बिफां लाइफाङाथ जोंनि मिथिंगानि थाखाय जोबोर गोनां ओ मोनसे लाइफां एबा माने मिथिंगाखौ समायखां होग्रा मिथिंगाखौ गोगगो आरो गोजोन लाखिग्रा मोनसेल मोनसेल राहायानो जादों जों बिफां लाइफां गायनानै बिफां लाइफां गायनाय बिफां लाइफांखौ जेब्ला जों संरैखा खालामनो थाङोब्ला जोंङो बिफां लाइफांफोरखौहाय ओ संरैखा खालामनो नांगोन, संरैखाखौ दा माबायदि खालामगोन संरैखाखौ जोङो गाव गावनि न'खर न'खराव थानाय बारि बागान आवहाय बिफां लाइफां फोरखौ गायनो नांगोन बेबायदिनो लामा सामा जेरै लामानि माबायाव जिं जिङावहाय बिफां लाइफांफोर गायोब्ला आबहावाया गुबुंले जानायनि फ्राय रैखा मोनगोन आरो
औ
इयुन समावहाय जोंङो बिफां लाइफांखौ रैखा खालामनो होनोब्लाथाय जों मइेनलि बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनो नाङा ओ गोनांथि बायदियावल दानफाय गोनांथि गैयै बायदि जेनेबा फांसे बि फां दानफायोब्ला बिनि जायगायावहाय ओ फांबा सयथा दस दाल बेबायदि बिफांखौ गायोब्ला जों माने बिफांनि खहा जानाय नङा आरो उनावहाय जों इन फिउसार माने ओ आबहावा गुबुंले जों मोगा मोगि जानो गोनां जानाय नङा आरो बेनो आरो। दा बिफां लाइफांखौ दानफायोब्ला गोबां खहा जायो, बिफां लाइफां दानफायोब्लाथ मेइनलि फार्स्टआवनो फैयो माने जोंनि आबहावा गुबुंले जानाय बेजों लोगोसेनो जोंना जिब जुनारफोराहाय अरनबारियाव थायो दा अरनबारिफ्राव अरनबारि गैयाब्ला बिफां लाइफां गैयाब्ला दाावमा दाउसा जिब जुनारफ्रा बहा थानो बे मोनसे प्रब्लेमा जायो आरो दा बेनिखायनो जोंङो जोंनि ओ माबायाबो ओ बि मा होनो ओ जिब जुनारफ्राबो जोंनि मोनसे मिथिंगायारि सम्फद जेनेबा जों मिथिंगानिफ्राय जोंनो बेखौबो नांगौ माने दा इनिखायनो जों बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनो नाङा जेनेबा फांसे दानफायोबा दस दाल बिसदाल दंफांफोरखौ जोङो फोथांनो नाजानांगौ आरो बेनो। नोंथाङा माबायदि खहा जानायखौ नुनो मोनदों बिफां लाइफां दाथ बिफां लाइफाङा गोबां खम जालांबाय नङा होमबा उम्म माबायदि खहा जानायजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों नोंथांङा माने
बिफां लाइफां दानफायोब्लाथ ओरैनो आबहावा गुबुंलेया जानाया गुबै गिबि जाहोन जाहैबाय लोगोसे बिदिनो जि दंफां बिफां लाइफां थांनानै थायोब्लासो मानसि जिब जुनार बायदिया थांनानै थागोन।
उम।
लोगोसेनो जोंनियावथ जेनेबा ओरैनो खोथायाव बुंबाय थायो। फांसे दंफां गायोब्ला जेनेबा बिनि जायगायाव फांब्रै फांबा दंफां गायनो गायनांगौ होननानै बुङो। बेबायदि बाथ्राखौ नोंथाङा गनायो नामा? सुबुंफोरा फांसे दंफां गायोबा फांब्रै फांबा दंफां गायो नामा?
बेथ गाया खोथायाव बुंनाय दङबाबो मानसिफ्रा गाया बेखौ माने खोब मानसिफोराहाय नोजोर होआखै जे बिफां लाइफाङा गोमालांनायनि जाहोनाव जोंना बे दाउमा दाउसाफोरनि खहा जादों जोंनाव दा मोननो गोनां दाउमा दाउसा फोरखौ जों नुनो थाङा। फुंनि समावहाय दाउमा दावउसा जेरै देंखो रिंखां होनानै सुबुंफोरखौ फोजायोमोन। बेबायदिफोरा गैलांलिया दानिया माने बिफां लाइफां गैला नालाय दा बिसोरबो बिसोरबो दा खहा जालांदों आरो गैला। गैलानो बुंजायो जेरैहाय दावमा दाउसाफोराथ बिफां लाइफांनि फिथाइ सामथायाखौ जाना थांना थायो दा बिफां लाइफांखौ दानफायनाय लोगो लोगो फिथाइ सामथायाइ गैया जालांगोन दाउफोरा माखौ जाना थांना थागोन बेबायदि मोनसे सुथुवेसनजों मो मोगा मोगि जानानै दा फ्राय दावमा दाउसाफोराथ गैयाखौनो बुंजायो। आरो खम जालांबाय माने बहुद बिराद खम आरो। ओ बेबायदिनो आरो औ।
जों बारियाव जे माखासे मा होनगोन बेखौ दंफां दाननानै दंफां लाइफां जे दानो बादारि ना मा होनगोन?
औ बादारि होनो।
बेफोर जेनेबा बेफोरखौ गोबां अरनबारिनि दंफां लाइफांखौ दानानै गोबां खहा खालामो। बेफोर खहा खालामनायखौ रैखा खालामनो थाखाय नोंथाङा मा खामानि मावब्ला खामानि मावब्ला जेन दंफां लाइफां दानफ दानफायनिफ्राय एसेबाबो रैखा मोनगोन होननानै नों सानो?
आथिखालावथ दा फरेस्ट दिडपार्टमेन्ट फैबाय। सम हाग्रा संरैखा खालामनो थाखाय मोनसे डिपार्टमेन्ट एक्सट्रा बानायनानै होबाय जिहेथु माने हाग्रामानि बे हाग्रानि जि बिफां लाइफांनि सम्पद बे खौ माने जेरै पाब्लिकफ्रा सिगांनि समावहाय ह ओ अरन बारिखौ दानस्राय दानस्राय दानफाय दानफाय बेबायदिनो माइ आबाद गुबुन गुबुन आबादफोर मावनो लादोंमोन आरो मोनसे समाव सिगाङावहाय दा लासै लासै अरन बारिफोरा जोबस्रां बोदों आरो बिसोरो‌ सोरबा बन‌लायो सोरबा न' लुनो थाखाय बा दंफां बिसनेस खालामनो थाखाय हाग्रानिफ्राय मोजां मोजां दामि दामि मोजां मोजां बंफांफोरखौ हाफाय हाफाय गिदिर गिदिर बिफांफोरखौ हाबफै हाफाय माने लायो हाग्रायाव हाबखुमानानै बेबायदिथ दासिमबो जानाय नुनो मोनो माने हाग्रायावहाय माने बिफां दानग्रा मानसिफोराहाय माने हाबखुमानानै दाननायखौ नुनो मोनो आरो दा बिनि संरैखा महरैहाय दा बिनिखौ होबथानो थाखाय संरैखा खालामनो थाखाय फरेस्ट दिडिपार्टमेन्टआ खामानि मावगासिनो दङ होबथागासिनो दङ जेसेबां हायो एसबां बेबायदि आरो नोंथाङा बिफां लाइफां गायनानै ओ जेनेबा मिथिंगाखौ सोमखोरै लाखिनो माबा मोनसे सोरखौबा थुलुंगा होगोन नामा?
लुंगा होनायाथ बेबायदिनो जेसे हायो गोनांथि गैयियाव बिफां लाइफां दानैयानो मोजां। जुदि दानो अब्लाबो बिनि जायगायाव गायथाराबाबो फांथाम फांब्रै बिफां दंफां लाइफां गायफिनबा मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो गायनांगौ। जोबथारनायाव
आरो नै बिफां लाइफां दानोब्ला जोंहा मोनसे गिदिर थार प्रब्लेम दङ जोंनि हाया रानस्राव जालांगोन गोबां बिजाबफोरावहाय नुनो मोनो माने बिफां लाइफांखौ संरैखा खालामनांगौ आरो थेवबो बेे उन्दैनिफ्रायनो बेखौ मोनसे साबजेक्ट महरै होदोंबाबो मानसिफ्रा माने बेखौहाय फल खालामाखै आरो दाथ बिफां लाइफाङा लासै लासैनो जोबलांनाय लोगो लोगो जोंना हाया रानास्राव जागोन हाया गिसि गागोन हाया गिसि गानानै जोंना दैमाफोरा गुवारनिफ्राय गुवारसिन जालांगोन आरो बेबायदिनो जोंना हायाहाय रानस्राव जालांगोन जेराव जेराव दैमा गैयाबाबो गुबुन फारसेथिं जेनेबा जेरै दा हाग्रा अरनबारिखौहाय फोजोबस्रांनाय लोगो लोगो बे जायगाया लांदां जासिगोन। गोन लांदां जानाय लोगो लोगो जोंना सान्दुं आरो खरानजोंहाय सान्दुं आरो खरानजों हाया रानस्राव जालांनानै बे माने सानसे समाव बालाबारि गोरान जायगा महर मोननो हागोन आरो मोनगोन आरो जुदि बिफां लाइफांखौ फोजोबस्राङोब्ला बेबायदिनो खरान जानो खरान जालांगोन सानसे समावहाय जों सुबुंफोरा थानो हाथावयै मोनसे सिटुवेसनजोंहाय मोगा मोगि जानो गोनां जागोन आरो दानियावथ बिफां लाइफां खम जानाय लोगो जालांनाय लोगो लोगो जों दा जोंनि आबहावायाबो गुदुं जालांगासिनो दङ होमबा थार्टिफाइभ पारसेन्टआ दा फर्टिफाइभ डिग्रि गाहामहाय सानदुं दुंनायखौ नुनो मोनो।
ओमफ्राय जोबथारनायाव मुलुगनां आबहावा सान जे फालियो बे मुलुगनां आबहावा सानाव ओरैनो मा मा खामानि मावनाय जायो?
मुलुगनां आबहावा सानखौथ बा जुनावहाय खालामनाय जायो। बेखौ मोनसे ओ मोनसे ओमम हाग्रामाखौहाय फोथांनानै लाखिनांगौ हिसाबै बेनि मट'जोंहाय बे सानखौ फालिनाय जायो बे दिनखालि गोबां स्कुल स्कुल स्कुलफोरावहाय जेनेबा गुबुन गुबुन इन्स्टिटिउट फोरावहाय बा आफादफोरावहाय बेबायदियावहाय माने ओ बिसोरो आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै बिफां गायनायखौ नुनो मोनो ओमह आरो बिफां गायनानै आबहावा सानखौ फालियो आरो ओम दे होमबा दोनथ'लायसै नामा